हेलौ
अ हेलौ हेल' नोंथां खोनादो अ नों थांनि सिगाङाव आङो ओ एम्फौ फिनायनि बागै एसे। मिथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन इन्दि एम्फौ फिसिनाय ना नोंथां?
ओं ओं
अ अ हागोन ओ बेथ' बर'फोरनि मोनसे ओ आखाइनि हामा नंगौना नोंथां? औ औ औ अ ओ इन्दि एम्फौ फिसिनायाथ' बर' आइजोफोरनिनो मोनसे ओ ओ दोरों गियान नंगौ ना?
ओं नों
औ इन्दि सि होनोब्ला गिबियावनो इन्दि एम्फौनिफ्रायसो खुन्दुं लुनानै जि दानायखौनो बुजियो नंगौना नोंथां?
नंगौ
औ बे इन्दि फि थोबखौ मोननांगौब्ला जेनेबा इन्दि एम्फौ फिनानैसो दिहुननो नांगौ नंगौना नोंथां?
औ औ
औ इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आदबखौ सुंद'यै फोरमायनो ओ नांगोन, नंगौना नोंथां?
ओं नंगौ
औ जि ओ जि इन्दि एम फौया ओ दहमसेयावनो बिदै दैयो जेबोब्ला बे सिखिरिया फिथोबनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोयो बे समावनो जेनेबा ओ जोला सिखिरिजों गोरोबलायना जो सिखिरिया बि दै दैयो नांगौना नों बिदै दैनाय समाव ओ रासो एबा गुबुन मुवाफोर दिन्न्दां खानानै बेवहायनो बिदै दैहोनो नांगौ नंगौना नोंथां इन्दि एम्फौ फिसिनाय समाव। औ औ बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमैबो ओ जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनो हायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
औ उम जेनेबा ओ ओ बे समाव बिदै दैेनाय समाव रासो एबा गुबुन मा बेवहाय बिदै दैहोनो नांगौ सिखिरि ओ थुब्रा-थुब्रा बिदै दैनानै दोननायखौ बुथुमना ओ जेनेबा ओ सिथ्र' गुदुं सिङाव खाथबनानै दोननांगौ। नंगौना?
उम
जेब्ला गावनि समबायदियै बिदै फ्राय ओ मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारो बिदैनिफ्राय नोंगौना? हेलौ नोंथां औ औ गोरलै एम्फौखौ औ औ खोनादों खोनादों औ ओ जेनेबा गोरलै एम्फौफोरखौ खालामना इन्दि बिलाइ गोरलै जाहोनानै दोननो नांगौ जेनेबा ओ संग्रायाव दोननानै बिलाइ गोर गिदर देरसान्दि बियो हारसिंनो गुस्लायलाङो नंगौना? औ ओ जेब्ला बियो देरनानै ओ बिलाइ गोरा जानो हायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ आथुं खानानै दान्दायाव सैनानै एम्फौनो जाहोनो नांगौ।ओ बेै समाव बियो गु स्लायो अब्ला बांद्राय बारा आदार जाया आरो।गुस्लायखांनायनि उनाव बियो बि सोरो मुखुब आदार जायो आरो लोब लोब देरो गाव हारसिंनो देरनो लाबोयो आरो आदार जाखांनायनि उनाव जाफुनाय समाव गोबां एनदि बिलायनि गोनां जायो नंगौ ना? औ औ औ बेनिखायनो थोजासे इन्दि बिलाइ जगायनो नांगौ बै समाव। बिलाइ जानाय देन्था आरो खिफोरखौ सिबस्रांना जेनेबा ओ बेहाय गारबाय थानो नांगौ नङाब्ला बिसोरो गोबां खस्थ' मोनो आरो बिदिनो थाम्फै मोस्रोम गुबुन एम्फौ-एनला हाबनो हायिनि नोजोर होनो नांगौ जेरै थाव मोदोमनाय फाउदार आरो मुवाफोर मोनामनाय फोरखौ जानगाराव दोननो नांगौ बिसोर नङाब्ला मोनामजानो हाया नंगौना नोंथां। बेफोरखौ मोनामनाय मोनो । अब्ला एम्फौबो हारसिं थैयो नोंगौना। बेबायदिनो जेनेबा। ओ सयदिन सातदिन जानायनि उनाव फिथोब थोबनो जायगा नायगिरनानै गाव हारसिंनो ओ मानबायो नंगौना। बेखौ एम्फौ ओ बे बिदि मानबायनाय समावनो बेखौ एम्फौ मोननाय बुङोना। बे समाव एम्फौखौ आ आखायाव लानानैनो लासै लासै सोमावना खोमा खाथियाव ज्रब ज्रब होननाय मोनसे सोदोब खोनालायो नंगौना नोंथां? औ औ अब्ला ओ-लोखोना बिफां एबा थालिर बिलाइ गोरान एबा खान्थाल बिलाइ दाननानै लानानै खानथुमना एम्फौ गोमोनखौ हमदांनानै ओ- हमनानै दोननो नांगौ। जेनेबा बे समाव आदार जानायखौ खौ नागारो आरो बे समावनो जुदि एम्फौआ जालियाव जायगा लानानै गावनि सोलेरनि सिङाव थानाय प्रटिन गोनां खुदैनि बेजे मुवा दिहुनगारो नंगौना? बियो लोगो लोगोनो बार मोननानै गोरा जानानै इन्दि बिजे एबा खुन्दुंनि महर लायो नंगौना। बिदिनो इन्दि एम्फौआ। गावनि मोदोमखौ ओ- इन्दि बेेजेजों सोरगिदिं खोबनानै लायो नंगौना। बे रोखोम थोबनायखौ। औ फिथोब होननानै बुंनाय जायो आरो। बेनि उनाव जेनेबा सय दिन। साट दिननि उनाव। फिन खेबसे ओ-दोननायनि फिथोबखौ गारनानै खानानै लानो नांगौ आरो। फिथोब सिङाव एम्फौनि महर सोलायनाया जुदि सोलिबाय थायो मोनसे समाव बियो लाथा जायो आरो लाथानिफ्रायनो माखासे साननि उनाव सिखिरि जानानै बायजोआव ओंखारबोयो गाव हारसिं। हासिंनो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ।
औ आरो बे इन्दिम्फौ इन्दि एम्फौखौ जों जायोबो इन्दि एम्फौआव जानाय जोबोद गोथाव बियो थोजासे प्रटिन दं आरोना। आरो मेजेम आरो भिटामिन। ए आरो भिटामिन ओ-दि बेफोर बायदि गोबां ओ- फि भिटामिन मोननो हायो जोङो एम्फौनिफ्राय ओ-बि मुलिखौ महरै बिखौ जों मुलि ओ-महरैबो बाहायनो हायो आरो एम्फौजों सिब्रु आलु होनानै संनानै जायोब्ला जि गोथाव जाखायो नंगौना नोंथां? औ औ दायो नोंथाङा आंनिफ्राय साब साबसिन आरो। ओ-बेबायदिनो एम्फौ फिसिनायनि बागै फोरमायनो हाबावगोन नामा आंनि सायाव साबसिनै?
गोन नाजागोन नोंथां एसे।
औ औ दे बिदिब्ला एसे फोरमायलाय।
बेफोरबायदिनो जेरै नों बुंनाय बायदि। एम्फौखौ सिगाङावनो माबायाव। ओ-बिदै दै होनानै बेखौ। खाथुना जियाव मोनसे खाथ - थुना दोन्नानै बिनि फिसाखौ दिहुननाय जायो होननानै जेरै बुंदोंमोन। बे सिखिरिखौ बिदै दैनो थाखाय जों सिगांङावनो जि जियाव मोनसे बेरायाव जि लामनानै बेखौ बिदै बाहोनानै बिदै दैहोनाय जायो। थेवबावबो बिब्दिया बोराय जानांगोन जेनेबा गोजाम जानांगोन आरो ना नोंथां। नंगौना? ओमफाय बेनि उननिफाय जोंङो बेखौ जेब्ला सिखिरिया बिदै दैखांनानै साननै एबा सानथामनिफ्राय बिरलांगोन अब्ला जोंङो बे बिदैखौ बे जिनिफ्राय खाथुमनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथा। नंगौ नंगौ
इन निफाय जोंङो उनाव जेब्ला साननै एबा सानथामनि उनाव बे बिदैया जेब्ला गावसोनानै फिसा ओंखारगोन अब्ला जोंङो बेखौ मोज जांङै दाला एबा संग्रायाव मोजां जि बनानै बेखौ फेनस्रोना दोननाय जायो।आरो बिनि सायाव बिलाइ गोल्लै गोल्लै खो
औ औ नंगौ नंगौ।
बिनिफ्राय जों जेब्ला देरगोन बेखो जोंङो देरनायजों बिनि आदार जानायाबो एसेबांनो बारा जाङो अब्ला जोंना बेखौ बियो मानबायनो जेब ब्ला रोंगोन अब्ला बिनि थाखाय जोंङो मा खासे बिलाइफोर जगार खालामनांगौ जायो जेरै इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइखौ जोंङो नागिरनानै बेखौ जिगाबजों मुथे जिगाबजों मुथ मुथा मुथा खानानै बेखौ दान्दायाव सो दान्दैआव गेजेराव सोखावनानै सो सोना दोननाय जायो आरो ना एम्फौखौ माने जाहोनो थाखाय ओमफाय जेब्ला एमफौखौ बेहाय दोननानै जाहोनाय जासिगोन नालाय ओमफ्राय जेब्ला ओम्फौनि बिबाङा उनाव बारा जालांगोन होमबा जोङो थाखाय जायगा दान्दा मोननै दान्नाय जायो
औ औ
से फुट एबा नै फुटनि जानगाराव बिनिफ्राय जों बेफोरबायदिनो एम्फौखौ इनि देरलांनायजों जोङो बिनि आदारखौ बांसिन होनांगौ जायो बेनि उनाव जेब्ला एम्फौआ फिथो फिथोब दैनो फिथोब खानो सम जायो अब्ला बियो बे आदार बिलाइफोरखौ जानो नागारनानै बिसोरो गोजौआव मानखोलाङो बिनिफाय जों मिथियो दा हायो जे बे एम्फौआ बि फिथोब खानो लादों होननानै अब्ला जोङो बे एम्फौखौ हमनानै बिदिखौ बिलाइ गोरान जेरै थालिर बिलाइ जेरै नोंथाङा होनदोंमोन थालिर बिलाइ बेफोरबायदियाव जोङो बेफोरखौ बाहोनानै बेखौ फिथोब खाहोनाय जायो
औ औ
बिनिफ्राय उनाव जोङो बे फिथोब खानाय एम्फौखौ जों उनाव बेखौ बखबाथाय लाथा होनानै जोङो बेखौ संनानै जायो आरो जोङो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो इन्दिखौ खुन्दुंखौबो मोननो हायो
आरो जोङो बे इन्दि एम्फौखौनो फाननानै गोबां आइजोफोरखौ रां आरजिनायबो नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो ओ बेखौ ओ एम्फौखौ आरो गोबां मानसिफोरनोनो हाथाय बाजाराव फाननानै बिनि फ्राय रां मोननायखौनो नुनो मोनो नंगौना थां बेखौ जानोबो गोबां ओ सुबुंफोरानो बायनानै नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ बयबो ओ फ्रायानो जानो थाखायबो गोबां दाम होनानैब्लाबो बायलायनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ नोंथांनि ओनसोलावबो बेखौ न'फ्राव फिसियो नामा दानि आथिखाल मुगायावबो
एसेबां गोबांखौ नुनो मोना नाथाय न'खरसे न'खरनियाव दङ फोरबायदि फिनाया
अ आथिखाल मुगायाव गोबां खमायलांनो हमबाय नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
औ औ
खमायनायजों बिनि बेसेनाबो बांनो हमदों।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
फिथोब लानानै बे माबाफोर बुंदोंमोन नोंथाङा फिथोबनिफ्राय लानानै एम्फौसिम दामा बारा एखौ बुंनो सानदोंमोन माने।
ओ देलाय बुंलाय नोंथां?
अ माने जोङो दा ए एम्फौखौ फिनाय नु गैया जेसेबांनो मानसिफोरा खमायलांदों एसेबांनो बिनि बेसेनाबो बांलांदों। बिनि फिथोबनि बेसेनखौबो जोङो जोबोद गोजौआव मोननो हायो। आरो बे लाथा एम खौबो जोङो गोब बां रां होनानै बायनांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो नोंथाङा मायबाफोर रोंबावो नामा बिनि बागै?
अ आं बेनि बागै माने बिदिनो जों बेखौ बाजाराव बायनो थाङोब्लाबो बियो ओ गोबां ओ बेसेन बारायनायखौ नुनो मोनो ओ बिनि फिसिनायनि बेलायाव नायनो थाङोबा गोबां खस्थ' जायो होननानै गोबां फिग्रा सुबुंफ्रानो बुंनानै बेखौ खोमायलांनो हमलांदों नंगौना नोंथां? औ। बानायफारसे फोर सफैदों आरो बर' आइजोफोरा। अ दे बिदिब्ला नोंथां। दिनैनो जोंनि बे एम्फौ फिसिनायनि बागै सावरायनायनि ओ मोनसे ओ सुबिदाखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नंगौना नोंथां? औ दे बिदिब्ला थेंकिउ नोंथां।